औ।
औ नोंथां।
औ नोंथाङा मोजाङै दङना?
औ मोजाङैनो दं नोंथां। नोंथाङालाय बोरै दं।
आंबो मोजाङै दं आं नोंथांखौ मोनसे टपिकनि सायाव डिसकास खालामनो थाखाय कल खालामनाय जादों।
जागोन दे नोंथां।
उम। दे बिदिब्ला जों औ बेखौ जागायनोसै नामा।
जागाय जासिगोन दे नोंथां।
अ उम नोंथाङा बैसागुनि बागै माबाफोर सोंथि सोंनो दङ नामा आंनियाव सोंजागोन दे।
आतसा नोंथां नोंसोरनि सारियावहाय बैसागुखौ जों सरासनस्रायै मोनथियोना जे बैसागुखौ बैसागुआ मोननै रोखोमनि जों फालियो दा बे मोननै रोखोमनि फालिनाय बैसागुआवहाय नोंथांमोननि जायगायावहाय माबायदि रोखोमै फालिनाय जायो।
अ हागोन दे आं बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांनो हागोनना? हेलौ
आं खोनासंगासिनो नोंथां।
अ अ। अ जोंनिथिद' बैसागोखौ जोबोद गाजा गोमजायै फालियो अ बैसागोनि गिबि सानाव जोङो सेथि खालाराव जोङो गामिनि रायजो राजा आरो गासैबो बेबादिनो मन्दिर आर'ज बा आर'ज खालामनाय जायो आरो बेहाय जोङो ओ जोंनि गेदे ओ गेदेरसिनखौ जोङो मान बावनाय जायो आरो जों जोंनि ओनसोलाव उन्दैफोरनो जोंनि उन्दैफोरनो जों अननाय होनाय जायो आरो थिग बेबादिनो ओ बैसागोखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो सैथ्र दाननि जोबथि खालाराव जोङो मोसौ बैसागो होननाबो फालिनाय जायो ओ बे मोसौ बैसागुखौ फालिनायाव जोङो ओ मोसौखौ थुखैयो आरो मोसौखौ थुखैनायनि सानसे सिगां जोङो ओ बायदिसिना ओ जेरै ओ दिग्लिलिथि, हालदै ओ फान्थाव बायनालाव बिफोरदखौ बुथुमग्रोना लानाय जायो। आरो बेखौ मोसौ थु खैखालि ओम फुङावनो जेनेबा बेखौ हानानै लानाय जायो आरो मोसौखौ ओ मोसौ हैग्रा फोथार जाम्फै एबा नालाफोराव जोङो जोंनि ओनसोलाव थुखैहैनाय जायो। नोंथाङाथ' बेखौ मिथिखायै जानांगौ?
नोंगौ नोंथां थारैनो
दिनो औ ओ बेबादिनो जोङो आरो मोसौखौ दिग्लि लेथिजों बुनानै लांनाय जायो आरो जों बे मोसौ मोस बैसागुआवनो ओ थालिरनि बे फस्ला बायदि सिंनिजों बे ओ फोथ थुनानै ओ फोथा फोननाय जायो गोसोमनि ओ आरो बे मोसौ मोसौ बैसागो होनो जायखौ मोसौ थुखैखालि जोंनि ओनसोलाव मोसौफोरखौ सानसेनि थाखाय उदां एबा हगार सारना होनाय जायो बेखौथ' नोंथाङा मि थि खायो जानांगौ? आरो बे आरो आं आरो जों बैसागुखौ बैसागु बेब बादिनो रंजा बाजायै फालियो। उम
आदसा नोंथां नोंसिनि नोंसिनि जायगायावहाय जे मानसिनि बैसागु होननानै बुंनाय जायो। जे बोसोरनि से थि सान जे बैसागु बेखौहाय मानसिनि बैसागु जे होननाय जायो। बे मानसिनि बैसागुखौहाय मा बोरैहाय गाजा गोमजायै फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ अ हागोन नोंथां बिदिबा खोनासंलांदो जोंनिखैथन बेसिमान मानसि बैसागुखौ जोबोद रंजा बाजे फाज फालिनाय जायो जेरै जे जों बैसागुखौ उम गिबि साननि नै थि साननिफ्रायनो जागायजेननाय जायो आरो गासैबो उम उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरसिमहालागै जों हानजा हानजा ज' जालायाख खौसे जालायनानै मोसानाय जायो बेबादिनो जोङो मोसानायाव ओ एखे रोखोमैनो खसाब गाननाय जायो द्रेस जेरै दख'ना गोमो फास्रा गोजा बिबायादिनो ओ बैसागुखौ जोबोद देलाय मालाय रंजा बाजायै मोसायो आरो। जोंनि खाथि खाला ओनसोल गासैयावबो जों खाथि खालानि जायगा फोराव न' न' हाबनानै मोसाथिंनाय जायो। नोंथांमोननिखौबो बेबादि बैसागोखौ फालियो नामा?
फालियो नोंथां जोंनि थिंबो गाजा गोमजायैनो जे बर'नि हारिमु दामजुफोर बेफोर माखासे गावनि आ खाइजोंनो बानायनाय माखासे दामजुफोरखौ लानानै जेरै खाम, सिफुं
अ जथा सेरजा अ अ
दामजुफोरखौ बायदि बायदि दामजुफोरखौ लानानै जोंनि जायगायावबो बेबायदि ओ बैसागु रंजानायखौ गाजा गोमजायै फालिनायखो नुनो मोननाय जा जायो नोंथां।
उम नोंथाङा आरो बे बैसागोनि सायाव आंखो माबाफोर सोंथि सोंनो दंबावो नामा?
अ नोंथाङा जे मिथियो नुयो जे बैसागु बो थोरावहाय जों गाजा गोमजायै गोदोनिफ्रायनो आजै आजौ मोननि समनिफ्रायनो
अ अ फालिबोयो उम औ फालिबोगासिनो।
बैफोरनाखि फालिबोनायावहाय जे जोंनि गावनि आखाइजों बानायनाय दामजुफोर ना जेरै खाम, सिफुं, सेरजा ना बेफोरखौ दाम दामनाय नि बेलायावहाय दि दानि जे मुगायाव हाय बैफोर दामजुफोरा बाहायजादोंना बाहायजायाखै नोंथाङा एसे
अ अ अ जागोन दे नोंथां बिदिबा खोनासं ओ जोंनि ओनसोलावथ' फ्राय गोदोनि उम गोदोनिफ्रायनो जों नुबोनाय समनिफ्रायनो आजि आजौनिफ्रायनो जेरै दामजु दामनाय ओ खाम, सिफुं, जथा सेरजा बि फोरो थाबोगासिनो दं आरो दासिमहालागै दोंबाय दोङो एबा सोलिबाय दोङो थिग बेबादिनो जोङो औवा औवाजों थरखा बानायनायखौ नोंथाङाबो मिथियो जानांगौ। ओ अ बे उम बेबायदिनो आरो बे थर खाया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो दासिमहालागै बेयो सोलियो आरो जोंनि ओनसोलाव उम बेबादिनो बैसागो मोसानाय जों गावजों गाव खुगा मेथाइ खुगाजों खननानैनो मोसानाय जायो बेबादिनो दामग्राफोरखौबो बाहायनाय जायो आरो लोगोसे जों बैसागुआव मिथिंगानिफ्राय मोननाय एक्स' एकथा मैगं थाइगंफोरखौ ओ खाबथिंनानै जानाय जायो नोंथाङा बेखौ मिथिखायो जानांगौ। हेल' उम आरो बे मैगं थाइगं अ उम खोनादों।
नोंथाङा माबा बुंनो नागिरदों?
ओ बेखौनो बैसागोनि बा औ बुंदों बे खौनो जेनेबा बे मैगंफोरखौ जायोब ब्ला जोंनाव जेन औ
आदसा नोंथां आं मोनसे उम आंनिफ्राय मोनसे सोंथि
औ औ
खोनादोंना नोंथां?
औ
ओ दे गोदोनि गोदोनि स समावहाय गावनि खुगाजोंनो बानायनाय माखासे मेथाइफोर दंमोन ना बैसा सागु रंजानाय समावहाय आरो जोंनि आखाइजोंनो बानायनाय जेरै गंगोना, थरखा बायदिफोर खौहाय जों बानायनानै मोस साबैयो रंजाब बोयोमोन ना? दा बैफोर माख माखासे ओ दानि बे मुलुगनाङारि ओ जानायावहाय ना।
औ औ।
रेकर्डफोर ना बेफोरो जायगा लानो हमबाय। ना माखासे। आ सोनाबारि दामजुफ्राबो जायगा लानो हमबाय दा बैफोर जायगा लानायनि बेलायावहाय। ओ आथि खालावहाय बै जोंनि माखासे दामजुफ्रा माबायदि सोलायबोदों नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
बिनि बागैथ' आङो बांद्राय मिथिया। थेवब्लाबो जि जेनेबा मिथिखो आंनि गोसोआव जाखांदों बेखौ बुंनो सानबाय बिदिबा नोंथाङा खोनासंदो। ओ आथिखालावथ' गोदोनि बाद इ बांद्राय खुगाजों खुगा मेथ थाइ खननायखौ सोलिलिया एबा बांद्रायानो गोमालांनो हमजोबबाय ओ थिग बेबादिनो गोदोनिफ्रायनो बैसागुआव मोनसे मेथाइ दङदि जोंहा मोसौ बैसागुआव मोसौ थुखैनायाव लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एबायथा बेखौथ' नोंथाङा मिथि खायो जानांगौ ओ बे खुगा मेथाइआ दासिम दासिमहालागै सोलिबोगासिनो दङ गोदोनि आरो बेनि ओ थिग बेबादिनो आरो खायफा बैसागु खुगा मेथाइफोरा गोमालांदों खायफाया दङ आरो बां सिनानो दानिया बायदिसिना टेप रेकर्डजोंसो बांसिनै ओ मोसानाय जायो बांसिनखौनो खुगाजों खननानै बांद्राय बैसागो खनो थेवबो बांद्राय इदि नुजोबनाय जाया ओ नोंथाङा बेनि बागै माबाफोर बुंनो सानदोंबा बुंज जागोन।
नंगौ नोंथां।
उम।
आरो नोंथां जे बैसा सागुनि समावहाय बैसागुनि समावहाय जों गाजा गोमजायै गोदोनि समावहाय फालिनायखौ जों नुनो मोनोमोन ना?
औ नुनो मोनो औ।
बेफोर गाजा गोमजायै न' न' न' न'यै थांनानै। जे बैसागु रंजानाय। बैफोर रंजानाया जोंनि। दानि। बे मुलुगनांङारि साग्लोबनायावहाय। एसे बाङाय जानायखौ नुनो मोन्दों।
औ नुनो मोनदों। खोनायासै आं
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों हेल'
नोंथाङा खोनादों ना
औ दा खोनादों बुंलाय खोनायाखै हेल'
नोंथांनि गारांखौ खोनानो मोनासै
ओ आंना एसे नेटवर्कआव प्रब्लेम जादों नामाथाय दा खोनायाखै हेलौ,
औ नोंथां दासो खोनादों
हेलौ, हेलौ,
हेलौ,
औ दा खोनायाखै
औ औ दासो खोनादों नोंथां
नोंथाङा बैसागोनि बागै मा होनदोंमोनलाय खोनायासैमोन आं हेलौ, हेलौ,